हेलौ अ नोंथां
मा खालामदों नोंथाङा
दं र ओरैनो सकथिं ओरैनो बेरायनो फैदो
अ खबरफोरा मारै
खबरफोरा दोङो एरैनो हामा मोजांनि गेजेरावनो नोंथांङालाय मा खालामदो? अ खबर बाकि
दंथयो दा बरतमान अ ओमफाय खामानि मावनो थांगोन सानदोंमोन थांनो हायाखै नोंथां आसाम पुलिसाव एप्लाय खामना दोनदों ना
अ ओरैनो माला फैगोन अ माला माबा होगोन आसाम पुलिसनि खारनाय दो
मा जाखो इन्टारभिउआ माबायाव दिडिसेम्बराव जागोन होनना बुंदो हेमन्त मामाया माबा खामो दा
उम दा मोजां सलि गासिनो दंबा होनबालाय?
दंथयो आरो ओरैनो मोजां गेजेरनि गेजेराव मोजां हामानि गेजेरावनो। खारनाय जाथवाखै जानाया ओरैनो मालाबा मालाबा थाङो फुङाव लामायाव रानिं खालामनो किन ओ लंजाम्फ संजाम्फ जाथ आखै
उम
माने दा अखा बोथोर, दैज्लां बोथोर ना फिल्डफोराव हा ब्रु जाना थायो दा ओंखायनो फिलावबो खारनो हायाखै बारनो हायाखै। नोंथां नोंथां नोंथाङाबो खालामनो हाथआखै नामा प्रेकटिसफोर?
मोनायावबो एरैनो थाङो बल फिल्डआव। मालाबा मालाबा ओइ सानफ्रामबो थांनो हाया अ
अ माने अखायानो जोबोद दिगदार होगासिनो।
दाबो हागोन रखमसो खामबाय थादो मायबा सारनथाइ माबा र मोख्लामबाय थादो
ओमफ्राय आं ओरैनो मोननैसो कुइसन सोंनोसै नोंथांनियाव? नोंथाङा दैखो बेसेबां लोङो सानसेयाव?
सानसेयाव ना ओम उम। ओंखाम जानायदो एरेन लोंनायदो सार लिटार पास लिटार स सो थांफ्रामो।
अ सारि लिटार पास लिटार लोङो न? एक्सुयेलि दैखौ हायोबा सानसेयाव सात लिटार बा आत लिट टारसो लोंनो ट्राय खालाम नांगो । अ हात लिटार बा आत लिटार लोंनो सेस्था खालामनांगौ मोजां आरोना देहानि थाखाय।
मोजां नामा?
अ अ।
उम। एरैनो माबाफोरानो आर
हा हा अ खेथ-खेथिफोराथ दा खोथिया फोना दोनदो गायनो हायाखै
नो हायाखै खोतिया मा गोजौ जायाखै नामा होमबा
फैथाया हो बारा गोजौ जाथवाखै नोंथां नो यालाय
जोहानियाबो जोहा फुनो हानाय जासिगोन र
अ मा होनदों
फुनो हानाय जासिगोन र दिनैसो हासार होदों
अ
इउरिया माइ मारिना होदो
अ अ अ
जसिगोन र फुनो हानाय ओइ गोसोआ र जावायनांगोन गायनो बैरियानि इखो गायजागोन दिसुन
ओम
बेसेबां खैबिगा दोङो नोंथांनियालाय अह
हाया बांद्राय गैया जोंनिया
बे सान्से एरेनो
है सात हाद बिगासो दङआरो
एह ओरेनो कै माबा आहास जायो खोथिया?
खोथिया मोजां जाबाथाय पन्सास जायो।
ओं ओम औ
उम नोंथांमोना खोथियाखौ फारला बेसेबां फोयो नोंसोनिथिंजा?
जों इजा थांनाय बोसो खौबो बिबार बा सारे सयस खातस इदि जागोन आर। ओम
होमबा ओमफ्राय नोंथांमोननियालाय हाया बेसे?
जाहानिया ना? बारा गैयालै ओ हात बिगासो दङो।
आद बिगा ना?
उम
उम
दै बानायनि थाखायनो गायनाय हाया जानादो एबारसो माग-माग फोर बायानो दा गेत बनायदो गोदान। बिनिफ्राय दा गायनो हागोन होमबा दा एबार दै फथाराव गाय
औ औ
इबार गायनो हागोन खोमा र
ओमफ्राय नोंथाङा बेसेबांसिम फरायनाय?
आङो माबा सेकेन्द सेमलासि फरायदो बि ए ओमफ्राय आर बाय गोजान जायोना। जागा निफ्राय थांनायनि थांनाय जादिया थांनाय जादिया जादिया माने थांदियानो। नोंथाङालाय?
आंबो एदमिसन लादोंमोन ओमफ्राय फार्स्ट सेमनिफ्राय गारनो गोनां जादों फैसानि एसे प्रब्लेममोन न'खराव। बिदिनो गारनो गोनां जा
हुम नोंथलाय खेला थुला गेलयो ना गेलया? फुटबल, किटकेट जेनेबा भलिबल बेफोरखो?
फुटबलनि सिजोनाव फुटबल भलिबलनि सिजोनाव भलिबल। दाथ' फुटबलस गेलेयोना फुटबल गेले गा बरथ'मान
अ। दा फुटबल गेलनाय सिजेन जोंबो गेलेबाय थायो।
अ।
मालाबा मालाबा।
ओ अ अ।
जोंनिया र हाखा बर' मेटस जाबाय थायो सानफ्रोमबो दै दौलायनाय।
अह दै गुसुनि नामा?
अ जाय जेनो।
अ जोंनियाबो इदिनो थान्दानि जाबाय थायो।
उम।
नोंथांमोन्निया जायगाया मामोन्थाय?
जोंना नलबा नल बारिनि से बिथोराव फैनांगौ।
ए मा होनो जाखो गामिखो?
जों जोंनिखौ ना?
आ।
जोंनिखौ आलनिया होन्ना बुङो आरो।
ओ आलिया। उम।
नोंथांनियालाय?
आनिया ओरैनो दिसट्रिक आ चिरां गोलैयो।
उम।
जोंनि आंनि नआ बर' बरमायाव आरोना‌ आंनि नङा।
उम। मोजाङानो होनबा।
अ नोंथाङा बरमाफोर थिं बेरायनायावफोर बेरायनो फैफेराखै नामा?
थांफेरदो ओइ, आंनाया, माय एरोनो मालाबा मालाबा मायबा, फोननो जाबा थांगोन आरो। ओरैनो खदाय सानफ्रोमबो थांनाय जाया आरो।
उम।
नोंसालाय फरियाल सो सो दं ओ
जोंनिया फेमिलिया आं। दोङो आइ दोङो। ओफ्राय बाबा ओमफ्राय आगै हासे दङ नोंथां मोननियालाय?
जानायाबो आंना आइ बाबा दङो। आबैस आबैस। सासे दङो। आबस आबस। सानै ओनबाय आं बेनिफ्राय आरो बे, बिनानाव सासे,
ए थिगानो होनबा दा न'खरफोराव मोजाङैनो दंजोबोबा गासिबो
उम दा दंथयो दा दा खानैसोआ मोजाङैनो सोलिगासिनो दोङो दा?
औ
उम
ओमफ्राय दे एसे बिदिनो माबा मोनसे कुइसनफोर सोंदो नोंथाङा,
ओम ओम र र मा सोंनो भाबेनानै मोनाखै र' उम
ओम ओम
औ हेलौ,
जेनेबा जों दा। गरम बोथोर।
उम उम। उम। ओहो आनारस, थायजौ बेफोरखौ माइबा मायबि मोनो आरो
हो?
आनारस, थाइजौ बेफोरफोरखौ मायबा मायबि मोनो आरोना।
उम ओम फ्राय जोङो गरम बोथोराव मा मोनसे फिथाइखौ जाबाथाय बांसिन गरम मोनो जों देहायाव।
मा मा मा होनदों?
माने दा गरम बोथोरावलैय जोंङो।
उम।
मा मोनसे फिथाइ फिथाइखौ जाबाथाय बांसिन गरम मोनो जोंनि देहायाव?
उम मा फिथाय? मा फिथाइ जागोन उमहो ओमहो
माने जों गरम माने खान्थाल खान्थालखो जाबाथाय बां
अ अ नोंथां बावगारदोंमोन
उम
दे होमबा गोजोनथोंसै नोंथां गोजोनथों
दे गोजोन्थों दे।
उम